हेलौ अ खोनादों ना नों थाबो औ औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायखि ओ आं मोनसे आयदायाव लानानै नोंथा थांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो ना?
औ
ओ ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ माने ओ नोंथाङा अबे अबे जायगायाव दावबायनानै माने मोजां मोनो?
औ अ दावबायनाय होनब्लाथ' जों औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जो दावबायनाया जोंनि मोनसे जारनिया जोंनि थाखाय जिउआव जोबोर गोनांथार। दावबायनाय आरो बेरायनाया जोंनि थाखाय साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय गोनांथार आरो मानोना नोङो गोबां जायगा बेरायब्लासो नोङो गोबां नोङो रां गियान आरजिनो हायो नोङो जे गोबां खोथा जिउआव सोलोंनो हायो । मानोना जोङो। खोनानाया बेलेग आरो मेगनजों नुनाया बेलेग नङा ओमबा? नों दाबसे जायगायाव थांनानै फैयोब्ला नोंथाव मेगनजों नुनानै नों गोसोखौ गोजोननाय मोनो। आरो बेनो बेजों लोगोसे नों सोलोंनो हायो बै जायगायाव थानाय मानसि मानसिफोरा बोरैहाय संसार जादों । बै जायगायाव थानाय मानसिफोरा बोरैहाय रायजो जानानै मानसिफोरजों गोरोबनानै थायो बैसोरनि आसार खान्थिखौबो नोङो मिथिगोन। नोङो जायगा बेरायनायजों लोगोसे नों बे ओनसोलाव बिसोरनि बारहावाया बोरै बेखौबो नों मोनथिबोगोन नङा ओमबा? बिदिनो जोङो बेरायनायजों गोबां ओ ओ माने गियानबो आरजिनो लानो हायो आरो बेरायनाय होनना बुङोब्लाथ' बेरायनाया नोंहा फंसे सोदोबावनो जोबा नङा होमबा सोरबा सोलोंथाइनि तुराव थांनायावबो बेरायहैनांगोन सोरबा जायगा बेरायनो थांगोन बेयावबो बेरायनाय सोरबा मिथिं दावथिंआव थांनाय बेबो बेरायनायावनो गोलैयो नङा होमबा बहाबा नोङो पार्क हाव बेरायहैनाय बेबो बेरायनाय नों जायगा बेरायनाय हाजो ओनसोलखौ आं बांसिन मोजां मोनो जेरै अुणचलनि हाज हाजो मेघालयनि हाजो बैफोर रोखम नागालेण्डनि हाजो बैफोर रख जायगायाव थांनानैं गोसो खो जोबोर गोजान मोनबोदों आरो आं बावैसो सिगां आङो अरुणचल रायजोआव थांबाय थांनानै बैनि जायगायाव जायगानि मानसिफोरजों आरो बै ओनसोलाव बोरैहाय ओ समायना मिथिंगाखौ जों गोसो बोहोनो हायोना बेखायनो जों समायना मिथिंगाजों जोङो गोसोखौ गोजोनबोयो जोब बेफोर जायगायाव थाङोब्ला आरो बिदिनो अरुणचलनि बै टावां सेलापास होननाय जायगायाव थांनानै आं गोसो जोबोर गोसोखौ गोजोन्नाय मोन्दों आरो बेयाव माने बेयाव बार' मास बेयाव बियो बर'फानो थाबाय थायो। जेराव सेरगाव बे सिला पास बे टावां जायगाफोराव कन्टिनिउ बि बरब थाबाय थायो आरो बोसोर माने जोबनोनो थाङा आरो बिनि बरफ गोलैनाया माने दाबो थाङोबा दाबो नों बरफ मोनगोन जोंनि नर्थ इस्टआव मोनसेल' जायगा दङ होनोब्ला जोंनि बे अरुणाचल टाउनआनो आरो। बेयावनो दाबो दाबो नोङो बरफ मोनगोन बेहाय थाङोब्ला। माने आरो बेयाव थाङोब्ला जोङो मोजां सेफ थि जाना थांनाया मोजां जाय जायगायाव नोङो अखा हायो बै रोखम जायगायाव नोङो गाननाय जोमनाय नोङो मोजां लाना थांनांगोन नों बेरायनो थांब्ला नङा होमबा? जोङो सेफटि जेकेटफोरखौ लानानै थांनांगोन मानोना अरुणाचल लाव जोबोद थान्दा दाबो थान्दा बेहाय माने जेकेट गैयाबा जो बेयाव थांनोनो हाया जोङो टावां बायसा जायगायाव माने जोबोर गुसु आरो। बेखायनो बेयाव थाङोबोला जेकेट सेफ्टि थांनाया मोजां। आरो देहाया मोजां फिट थांनाया मोजां मानोना बेयाव जोंनि अक्सिजेन लेयारा जोबोर खम जायो बेयाव हां लानो लानो हाया जायो। मानसिया बेयाव ओ सोरबा हार्डउइफोरा बेयाव थाङोबोला माने जोबोद माने बुंनो हाया आरो बेयाव मा जागोन बेखायनो देहाफोरा बिग बि जोंनि ब्लाड प्रेसारफोराबो थिग अके जानांगोन आरो बे। नराव थांबोला मानोना अक्सिजेन लयारा बिराद खम जाखायो माने। मेंजोबखायो हाया थाबायनो हाया जायो। आं बेफोर रखम थांनानै जोंङो बेफोर रखमखौ आं दिनै मिथिबोबाय आं दिनै नोंथांजोंबो फोरमायनो मोनबाय बेबो आंनि जिउआव मोनसे एक्सपिरियेन्स बेबो आंनि मोनसे दावबायनायजों सो सोलोंनाय आरो ओ बिदिनो नोंथाङाबो बिदि दावबायनायखौ ओ मा मा जायगायाव दावबायफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ औ हागोन नोंथां ओ जेनेब्लाखि दाउ दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनो ओ बयबो सुबुङानो मोजां मोन खायो आरो ना दावबायनानै बयबो गोजोननाय लानो हायो। एबा दावबायनानै बयबो मोजां मोनो होननानै जों बयबो मिथिखायो। बेबायदिनो ओ जेनेबा जोङो ओ दावबायनो होनोब्ला जोङो गोबां जायगा दोङो जोंनि बे बुहुमाव बिदिनो जेनेबा जोंनि बे ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों बिदिनो नुफेरै जायगा एबा मिथिफेरै जायगा बा मिथिफेरै मानसै एबा मिथिफेरै न'खर माबायदिहाय थायो माबायदिहाय जायो बेफोरखौ जोङो दावबायनानै मिथिनो हायो आरो ना। औ बेबायदिनो ओ जेनेबा जोङो दावबायनानै ओ गोबां गियान बो मोननो हायो एबा गियान बो लानो हायो मिथिफेरै जायगाफोरनि बागै एबा मि फेरै मानसिफोरनि बागै बिसोरनि गाननाय बिसोरनि जोमनाय बिसोर माबाय बायदिहाय राव रायज्लायो बिसोरो माबायदिहाय जायो बिसोरहाय माबाय बिदिहाय थायो बिसोरनि न'खरफोराहाय माबाय दि बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो ना औ। बेबायदिनो ओ दावबायनो होनोब्ला ओ आंबो दावबायनानै मोजां मोनग्रा सासे सुबुं बेबायदिनो आङो ओ उम बारा गोबाव जायाखै दा बावैसो जेनेबा ओ जोंनि ओ भारतनि बाहेराव जेनेबा जोंनि खाथियावनो दङ बे हादोरा ओ भुटान रायजो भुटान रायजोआवबो ओ एबा जोंङो ओ ओ बे खाथियावनो दोंङो नालाय बेयाव जोङो दाउ दावबायहैनो थांदोंमोन। बेयाव जोङो मा नुहैयोखि ओ बिसोरनि गाननाय जोमनाया जोबोद आलादा। बिसोरनि जानाया जोबोद आलादा बिसोरनि थानाय थासारि बिसोरनि राव राय राज्लायनाय बिसोरनि न आरो बिसोरनि जायगा जोबोद आलादा आलादा बेबायदिनो जोङो बिसो बिसोरनि न'फोरखौ बांसिनहाय जोङो ओ हाजो सायाव बिदि लुना थानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बिसोर बिसोरनि न'फोरनि गाब एबा बिसोरनि गाननाय जोमनायनि गाब बिसोर माबायदिहाय गानो बेफोरो जोबोद आलादा आरो नायनोबो जोबोद समायना जायो आरोना।
औ।
बेबायदिनो बिसोरनि जायगाफोराव थांनानै एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै ओ नुहैबोला जोबोद गोजोन्नाय मोनो एबा जोबोद मोजां नाङो आरो ना मिथिफेरै जायगाफोरखौ नुबोला आरो मिथिफेरै ओ ओ गाननाय जोमनायफोरखौ नुबोला । औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ भारतनिनो बाक्सा ओ जेनेबा आसामाव थानाय बाक्सा बाक्सा दिस्ट्रिक्ट बेयावबो आंबो एसे दावबायहैनो हादों आरो ना बेबायदिनो ओ जेनेब्ला ओ आसाम सुक्ति ओ जेनेबा बेबायदिनो दारागाव आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ गोबां बेबायदिनो हाजो एबा दै खोल खोल बोहैनाय । जायगाफोर दोङो बेयाव जोङो लोगोफोरजों ज' जानानै एबा लोगोफोरजों ज' थांनानै ओ जोङो लावखार लावखार ओ खाना जाहैनो हायो आरो ना। बेबायदिनो बेफोर जायगाफोराव थांनानै गोसोखौ जोबोद ओ गोजोनगलाय होनो हायोबा सुगलाय होनो हायो बेबायदिनो ओ ओ पाहारनि एबा हाजो सानि ओ दै बोहैनायखौ नुनानै ओ जोंनि गोसो फोरा जोबोद गोजोननाय मोनो बेबायदिनो ओ आंबो सासे ओ हाजो मोजां मोनग्रा एबा दैमा दैसा बेफोरबादि बिदि ओ नायनानै मोजां मोनग्रा एबा नुनानै मोजां मोनग्रा सासे सुबुं आरो ना ।
औ।
औ बेबायदिनो ओ जोंना ओ भारतावबो गुबुन गुबुन जायगा एबा गुबुन गुबुन जोबोद मानसिफोर थायो आरो । ना बेबायदिनो जोंनिया उम ओ अरुणाचल ओ जोंनिया इखि सेरापुजि जोंनिया इखि शिलं आरो जोंनिया इदि मेघालया बायदि बायदि जायगा दं दि आरो ना औ बेबायदिनो ओ जेनेबा बेफोर जायगाफोरावथ' आङो थांनो मोनाखै ओ नाथाय ओ बिजाबफोराव एबा बेफोरबायदिनो गुबुननिफ्राय ओ खोनानो मोननाय। नानै जोबोद मोजां एबा समायना बिसोरनि थासारिया होनना आं खोनानो मोनदों आरो ना। औ बे थिग जेनेबा जों दावबायनाय होनोब्ला ओ गावबा गावल' दावबायनानै नुहैनाय बे नङा जेनेबा जों जोङो दावबायनाय होनोबा गुबुन जायगानि मानसि एबा गुबुन जायगायाव माबायदिहाय थायो। एबा गुबुन जायगानि सुबुंफोरा मा जायो मा गानो इफोरखौ जोङो बिजाबफोरनि लोगोसे जेबो मिथिना लानो हायो बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि बर' सुबुं एबा बर' लिरगिरि । गिरिफोरा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायनानै एबा बेरायनानै गावसोरनि बिजाबाव एबा गावसोर लिरनाय दायरियाव बेफोरबायदि । जागा एबा बेफोरबायदि गुबुन मानसिनि एबा गुबुन सुबुंनि जानाय-लोंनाय गान्नाय-जोम नाय बिदिखौ लिरना गालांनायखौ जोंङो नुनो मोनो बेफोरनिफ्रायनो जोङो जोबोद गियान लानो हायो एबा बेफोरबायदिनो जों जोबोद ओ गियान मोननो हायो। बिदिनो
नंगौ नोंथांमोननियाबो थारैनो जों बेरायनाया जोंनि थाखाय बयनिबो गोनां। नङा होमबा जिउआव जों गोबां जायगाखौबो आंबो बेरायफेरबाय नोंथांङादि बुंलांबाय जेरै शिलं मे-मेघालयनि खोथा बुंलांबाय आंबो गोबां जायगायावनो बेरायबाय आंबो इसाब गैला आं शिलंआव बेसांबार थांखो बे सेरापुन्जि दाउ खि लाइ लुम जेराव जोङो ओ बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो अखा गोलैयो जोंनि सेरापन्जि मौसिन्द्रामाव नङा ओमबा बेयो जोबोर समायना। बेयाव नों थायोबा ओ वट माने सेभेन सिस्टार जायखौ बुङो वाटार भल बेखौबो नोंङो सेरापन्जियाव थांबोला नु गोन नोंङो लाइलुमआवबो थाङोब्ला नोंङो जोबोद समायना जागाया भिउखौ नुगोन नों माने लायलुमाबो ओरैबायसा जायगा दसेनो बेवहाय अखा गोन दसेनो बोथोरा गोमला-गोमलि दसेनो माने बिदिनो जाबाय थायो आरो बेयाव बोथोरा आरो बेयाव गोबां आबादबो मावो जेरै बेयाव मा होननानै बुङो जेरै ओ गोरान खेथिखौ जोंङो बेयाव बांसिन मावनाय जायो बेयाव शिलं एरियायाव माने जोंनि मेघालय एरियायाव जेरै बियो ओम मा होनना बुङो अल कबि फुल कबि बिदि बान्दा कबि। बेफोरखौ बेयाव बांसिन मावनाय जायो आरो पियास आलु। माने गोबां नों बे लाइलुन एरियायाव आबाद मावनाय जायो आरो मानोना बे ओनसोला एसे बेयाव हाबो दंफायो माने आ बाद मावनोबो हायो बेहाय जायगायाव माने दैबो मोजां मोनो आरो बे हाया बुरिबो बेयाव मैगं थाइगंबो गायनो हायो जायोबो बे रुमखौ आं जे दाव-दावबायना थांनानै जोंङो मिथिनो मोनबोदों आरो।
औ ओमबा नोंथां जोंहा ना? आ समाबो औ जाबाय नंगौ ना?
औ।
थांजों रायज्लायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय ओ जेनेबा नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय ओ गोजोनथों।दे।